हेलौ औ खुलुमबाय नोंथां।
औ औ खुलुमबाय नोंथां।
औ।
नोंथाङा मा खालामगासिनो दं नोंथां?
आङो नै मोनानि ओंखाम जानानै माने दायो ओरैनो जेरायना दं। थ'यो आरो ना।
औ औ। आंबो ओंखाम जाखांनानै दा ओरैनो बाहेरायाव जिरायनानै दंथ'यो नोंथां।
अ मा ओंख्रि जाखोन नोंथां?
अ जोंहाथ' दालि ओंख्रिमोन ओमफ्राय आलु फाजामोन नोंथां लाहालाय?
जोंहा माने मेवाइजों दालि संदोंमोन आरोना। ओमफाय आलुजो बिन एवनायमोन स' नोंथां नोंथांनि कल हरनायनि गुबै जाहोनखौ बुंनो हागोन नामा?
औ औ नोंथां। आं नोंथां मोनसे आयदानि सायाव सावरायनानै नोंथांजों ओ कल हरनाय जादोंमोन आरो नोंथां। ओम बे आयदायानो औ बे आयदायानो जाबाय ओ दावबायनायनि सायाव आरो नोंथां।
औ औ सावरायजागोन नोंथां।
औ ओ बिदिबा नोंथाङा दावबायनायनि बागै एसे फोरमायग्रोनो हागोन ना नोंथां?
औ हागोन दे।
औ औ।
थ' आं दावबायनायनि सोमोन्दै बुंसै जेनेबा जोंहा गुबुन जायगायाव दावबायहोयोब्ला जोंहा बै जायगानि गाननाय जोमनाय इफोरखौ जों सोलोंनो मोन मोनथिनो मोनो आरो बै जायगानि रावखौ जों सोलोंनो हायो। नङा होमबा औ आरो जोंहा मोनसे जायगायाव दावबायहैयोब्ला जेनेबा बैसोरबो जोंनियाव फैयोब्ला जेनेबा मोनसे जायगानि हिस्ट्रिखौ मिथियो बै सब जायगायावनो मोनसे मोनसे गोदोनि खोथा हाबना थायो। गोबां खोथा हाबना थायो हिस्ट्रि हाबना थायो। बैफोर खोथाखौ जोंहा मा दावबायनायनि गेजेरजों मिथियो आरोना। उम बैफोरनि थाखायनो दावबायनाया गोनां आरोना ओमफाय जोंहा दावबायनायाव जोङो लोगोफोरजोंबो थांनो हायो बा जोङो ओ मा होनगोन? फेमिलिजोंबो थांनो हायो नङा होमबा जोंहा मा? दावबायोब्ला जोबोद गोजोननायबो मोनो आरो जोङो थांनानै बै जायगायाव थांनानै जोङो मा होनगोन?
औ।
फट'फोर साफायनानै जोंहा उननि गोसोखांथिनि थाखाय मेम'रिस नि थाखाय जोङो बिदि साफायना दोननो हायो आरोना आरोबाव जोङो मा ओ जायखौ जोङो सोलोंथायाव मोना जेनेबा जों सोलोंथायाव मोनगोन बे जायगाया बिदि बे जायगाया बैनि बेयाव बिनि दं होननानै जों मिथिना मोनगोन जेनेब्ला लेखायाव होमबाबो जुद दि जों दावबायहैयोब्ला जोंनि मेगनजों जोङो फिजिकेलि मानसिया थाङोब्ला बा नुहैयोब्ला जोंहा मा जायो माने गोसोआव थास बिदिनो आरो गोसोखौ गोजोननायबो मोनसिनो आरो ना।
औ औ नंगौ नोंथां।
औ आरोबाव जोंहा मा होनगोन जेनेबा सोरहाबा मानिबा दुखु जादोंब्ला बा गोसोफोरा सिन्था जादोंबा मा-मानिबा सायाव दुखु जाबाय थादोंबा बैफोरदिस समावहा जोंहा सोरबाबा हाजो मोजां मोनो बा सोरहाबा दैमा मोजां मोनो नङा होमबा थ' बैदि दुखु जानाय समाव जोङो माबायदि माने गुबुन जायगायाव जोङो ट्रेभेल खालामहैयोब्ला जोंहा मा? मुदफोरा फ्रेस जायो आरो बै दु खु जानाय थानाय गोस माने माबाफोरा दुखुफोरा खास्रायो आरो थ' जोंहा मा? बे दावबायनायावबो गोबां बेलेग बेलेग मुलाम्फा दं आरो जेरै जोङो दावबायनायनि गेजेरजों ओ मा होनगोन गोबां नलेजबो मोनो आरोना। ओ जेरै जोङो बिनिफ्राय मा होनगोन दावबायनायनि ओ जेरै जोङो उम बै जायगानि खोथाफोर मिथिबाय गाननाय जोमनाय रा ओ राव बेखौ बेफोरखौ मिथिबाय लोगोसे जोङो फिजिकेलि बै जायगानि खौ नुबाय। आरोबाव जों लोगोफोरजों थां थाङोबा जोंहा रंजानाय मोननाय बेफोरबादि जोंहा गोबां बेलेग बेलेग मुलाम्फा दं आरोना दावबायनायजों। आरोबाव आङो सासे मानसिजों ओं बे आयदानि सायाव रायज्लायदोंमोन आरोना। बेयाव आंनो बियो मोनसे रुल खिनथादोंमोन आरो ना? नोंथाङा मिथिगौना मिथिया आं नोंथांनो खोन्थानोसै बे लानो जाहैबाय जोङो मा होनो गुबुन जायगायाव दावबायहैयोब्ला जोङो मालाबाबो माने आसि थायसेजों जेबो बुस्थुखौ बा जेबो मा होनो मानसिखौ जोङो आसि थायसेजों मालाबा थुनो नाङा होननानै आंनो बै मानसिया खोन्थादोंमोन आरो दा। मानोना बै सिगाङाव थानाय मानसिया मानो मा सानगोन बियो आंखौ मानो सोंखारिदों आंखौ मानो आसि थुदों बा नों बेखौ नखौ थुआखैबो जानो हागौ नों माबा मोनसे बुस्थुखौ थुदोंमोन। होमबाबो नोंनि सिगाङाव थानाय मानसियाथ' बेखौथ' मिथिलाना बियो बेथ' सानगोन नोंखौसो थुदों नोंखौसो मानो उम बेथ' बिदि सानगोन नालाय बिनिखायनो जोङो मा आसि थाइसेजों मालाबाबो गुबुन जायगायाव बेरायहैयोब्ला थाङोब्ला जोङो बिदि थुनो मोनो आरो जों हदाय आसि थाइबाजोंनो जों माखौबा देखायनोब्लाबो आसि थाइबाजोंनो देखायनांगोन आरो जमाय
औ
औ बे रुलखौ आं मिथिदों आरोना नोंथां।
अ नोंथां आंबो बे रुलखौ दिनैसिम थारमाने नोंथांनिफ्राय खोनानो मोनबाय आरो नोंथां।
औ
खोनानो मोननानै गोजोननाय मोनदों आरो नोंथां आरो नोंथाङा माबा फोर मिथिबावगौबा खोन्थानो हागोन नोंथां?
औ आं आंनि एक्सपिरियेन्स खोनथानि आरोना मोनसे
औ औ औ।
औ जोङो माने जोङो लोगोफोरजोंना आरोना थुमजां होननाय मोनसे जायगायाव थांदोंमोन आरो ना साब्रै जों थांदोंमोन ओमफ्राय जोबोद मोजां मोनदोंमोन आरोना जेनेबा जोङो नैबे गुवाहाटिनिफ्राय मिहिर होननाय मोनसे स्टेसनसिम जोङो थनि थ्रि हान्द्रेड थ्रि हान्द्रेदाव टिकेट दाननानै जोङो मिहिरसिम थांदोंमोन ओफ्राय थांनानै जोङो बै जायगायाव ओंखारनानै जोंखौ जोंखौ अट' बा गारि थाखायो आरो ना इदि सिक्स हान्द्रेद लायो बिदिजों मोनसे जायगायाव दोनहैयो जोंखौ थ' जों बेखौ बु बुक खालामनानै सिक्स हानद्रेद होनानै जों बे माबायाव थांबाय आरोना
औ औ
थांनानै ओ जों मोनसे जायगायाव मोनहैयो बिनिफ्राय जोंना मा हाजोआव गाखोदोंमोन जेनोबा जों थलां पिकाव आरोना आमफ्राय बिनिफ्राय मा होनगोन बे जायगायाव मोनहैनानै जोंखौ हाजोआव गाखाइ गाखोजनो मानि भिलेजआबो हाजोआवसोखा आरोना थ' हाजोआव गाखोजेेननो थाखाय जोंनो ग'न होयो आरो ना स' जों इनिफ्राय बे जायगानिफ्रायनो जों स्टार्ट खालामो आरो हाजोआव गाखोनो
औ
आमफ्राय जोङो बे भिलेजसिम थाङो आरोना भिलेजसिम थांनानै जोंखौ जोबोद मोजां बिसोरनि मानसिआ माने आरो आं बेआव जायगायाव थांनानै मिथिदो आरो ना जोबोद सिप्लिट होननानै मानोना बिसोरो मा बिसोरनि मानसिआ गथ' गथ'फोराबो जेनोबा फुंनिफायनो सिखारनानै जेनोबा बिसोरो मा प्लास्टिक ब'थल बायदिसिनाफोरखौ मा दिखांनानै लायो आरोना बिसोरो जमा खालामो आरोना लामायाव मैला इदिफोरना मानो ना साननानै साफा थायोब्ला गुबुनाबो मोजां मोनो आरो गावबो गोसोखौ सानथि मोनो नङा होमबा थ' जोंनि थाखायनो मोजां आरोना साब साफा थानाया आं बेखौ बै जायगानिफ्राय सोलोंनो मोनदों आरो
ओ औ
औ इनिफ्राय जोङो बेआव दुगैखां लोबखां भिलेजनिफ्राय जोङो पिकाव थांनो थाखाय ओ बै भिलेजनिफ्राय बारस'ग्रा लामा दंमोन इनिफ्राय जोङो स्टार्ट खालामदों आरो ट्रेकखौ
औ औ
बिनि बिनिफ्राय आमफ्राय गाखोलाङै गाखोलाङै गाखोनायाथ' जोबोद खस्थ' जोबोद मेङो नोङो दैफोर लाखा जोबनांगौ आरोना आमफफ्राय जोङो ओ इदिनो थाबायै थाबायै बिराद खस्थ' आरो बिराद गोजौ गाहाय गाखोलाङो आमफ्राय गोजौथाराव पिकाव मोनहैयो आरो ना
औ
औ पिकाव मोनहैबा नोङो ओ जोबोद मोजां मोनगोन आरो गोजौनिफ्राय नोङो फुरा जायगाखौ जोबोद मोजाङै नुहोरो माने नाजाराखौ जोबोद मोजाङै नुहुरो आरो ना बुहुद समायनाखामोन आरोबाव जोङो बेलासिसिम थादोंमोन आरो ना जोङो सान हाबनायखौ नायनो होननानै
औ
औ सान हाबनायखौ नायनो होननानै जोङो नायदोंमोन ओ इआवबो जोबोद जोङो ओ माने फट'फोर साफायना लाबोबाय आरो जोबोद मोजां मोनदोंमोन बेनिफाय जोङो मोनाब्लिआव मा होनगोन ओ माने बिलोससिम फैफिनदोंमोन आरो बिलोससिम फैफिननानै बेआवनो जोङो ओ ओंखाम फोर बिदि बायनानै जादोंमोन आरो ना। देरस' लादोंमोन। भिलेजाव हाबनायावबो बिदि हाबजेननायावबो हान्द्रेद लायो आरो ना।
औ औ
औ बेयाव जानानै जोङो बेयावनो माने ओ मा होनगोन जोंनाव हर थानो थाखाय रुम होयो आरो ना बिदि थ जों साब्रै ज'-जमा मोनसे बुक खालामनानै उन्दुदोंमोन आरोना बैसानि मानसिनियाव ओमफाय औ नेक्स्ट दे जोङो ओ बिनिफ्राय फुङाव ओंखारबोयो आरो दुगैस्रां लोबस्रां जोङो मा ओ होनगोन बै जों जायनिफ्राय ट्रेक स्टार्ट खालामदोंमोन बे जायगायाव जोङो ओ बे जायगासिम जोङो फैयो आरो ना। फैनानै ओ आरोबाव बै अट' जाय जोंखौ सिक्स हानद्रेद लादोंमोन बेफोरो नेना थाखााजोबो आरो ना बै जायगायाव स' ओ बेजों जोङो स्टेसनसिम फैयो आरो बिनिफ्राय जोङो गुवाहाटियाव बेनो आरो बेनोमोन आंनि एक्सपिरियेन्सा नोंथाङाबो माने माब्लाबा समाव ओ थांब्लानो थांबानो जाबाय आरोना। आं साजेस्ट खालामदों आरो नोंथखौ नोंथांखौ थांनो।
नोंथां मालाबा सम मोनबा आंबो जुदि टाइम समफोरा मिलायोबा आबो थांगोन आरो नोंथांनि बुंनायखौ आङो जोबोर खोनानानै मोजां मोनदों जायगा खौबो औ औ आंबो गोबां जायगायाव दावबायनो लुगैयो नाथाय ओ दा बिदिनो सोलाबा नालाय नोंथां बेखायनो बिदि एसेबां जायगायाव दावबायनाय जायाखै आरो नोंथां ओरैनो स्कुल कलेजफोराव ओरैनो पिकनिकफोर लांनायाव बेफोरावल' थांनाय जादों आरो नोंथां बिदि ओम फेमिलिफोरजों बिदि थांद्रायनाय जायाखै आरो नोंथां।
औ नोंथां जोंना समाबो जाबायमोन
औ
दिनैनि थाखाय बेयावनो दोनथ' जासिगोन नामा?
औ औ नोंथां औ नोंथांजों औ दावबायनायनि सोमोन्दै रायज्लायनो मोननानै जोबोर गोजोननाय मोन्दों नोंथां।
औ दे गोजोन्थों नोंथां।
औ औ